हेल'
औव खोनादों दे
औ मा खालामदों नोंथाङा
दङ ओरैनो जिरायनानै
अ दा जेनेबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ जागायलांदो दे
औव दा जोङो बे इलेक्ट्रक्सनि इलेक्ट्रिक्सनि मासे ओ माबाफोरखौ जों रायज्लायनो थादों आरो जेनेबा फेन बिदिनो टिभि मबाइल बेफोरनि बाहायनायफोरनि सायाव आरो जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि जेनेबा बाहायबोदों। बेफोरखौ जेनेबा गोदोथ' सिगां समावहाय माने जोंना बिदि इलेक्ट्र'निक्स माखासे माबाफोरखौहाय जेनेबा जोङो बिदि ससियेल मिडियानि जुग खायै जों बारा बाहायनाय जायोमोन आरो माने बेफोरखौ ओमफ्राय गोदोनि समावथ' माने जोंना मबाइलफोराथ' गैखायानोमोन। जेनेबा टिभिफोरा दंमोन आरो जेनेबा गंफा गंनै सोरनावबा इदिनो आरो जोङो बेफोरावनो जमायै माने दिना सियानि बादि नेटनि नङामोन बेफोरो ओ माने बिदिनो ओरैनो डाइरेक्टलि माने माबा जाखायोमोन आरो बेफोर जोंना माने सिगांनि बायदि टाटा सि्काय बेफोरबायदि माखासे माबो फैयामोन। दा बिदिनो जोङो बिनि सिगांबो माने जोंना टिभिनि सिगांबो माने आरो जोंना माने बाथ'रि बायदिसिना बिदिनो निउस बायदिसिना खोनासंनो थाखाय जोंहा रेडिअ'फोर दङमोन आरो जेरावहाय जोङो बिनि हेफाजाबजोंहाय माखासे जाथाय जानायफोरखौ बा जेनेबा जोङो माखासे मोननो हायो जेनेबा गोजानाव थांनानै जोंथ' नुवा नङा होमबा बेफोरनि माखासे रादाबफोरखौहाय जोङो बे रेडिअ'नि हेफाजाबजों जों मोननो हायोमोन आरो जेरावहाय जोङो दानि बायदि जेनेबा मबाइलफोरावहाय जोङो थुबलानो नुनाय बेफोरबायदि नङामोन दा गोदोनि समावथ' आरो निउसफोराबो टाइम बाय टाइम होयोमोन आरो बेफोरदिनो जेनेबा दसथा एगार'था बेफोरबायदि टाइमाव होनानै माने दसे समनि थाखाय फैनानै दसे समावनो माने थांफिनोमोन आरो जावले जावले फिनामोन माने आरो गोदोनि समावथ' जोंहा बर'फोरनि बेफोरबायदि निउसफोरबो गैयामोन जेरावहाय जोङो एसामिसफोरनि माखासे निउसफोर होनाय जेनेबा बिदिनो हिन्दीनि रायलायनाय बेफोरबायदिनो माखासे माबाफोरखौ माबाफोरनिफ्रायसो जोङो मिथिनो मोननाय जायोमोन आरो मानो होनबा जोंहा गोदोनि समावहाय बर'फोरा माने बेफोरबायदि निउस बुथुमनायनि माखासे माबाफोर गैयामोन आरो जेनेबा बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै निउसफोर बुथुमनो हानाय बेफोरबायदि माखासे माबा गैयामोनना जेनेबा जोंहा सोलोंथाइफोरनि बिबाङाव एसे खममोन नालाय बेफोरनि बागै माने बारा हाथ'नाय जायाखैमोन आरो नाथाय दानि समावहाय जोंहा एसे बिदिनो निउस बायदिसिना बुथुमनायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो माने जोंनि रावआवबो बर' रावजोंबो माने निउस होनानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दाथ' जोङो निउसफोरखौबो बेफोरबायदिनो मबाइल फनफोरावबो जोङो थोंजोङैनो मोननो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेनेबा जों गोसोबायदि थाइमबाय नों फ्रि थाइमफोर मोनोबानो माने फोरखौ बोनानै नायनो हानाय बेफोरबायदि माबायाव फैबाय आरो दा जोंहा जेनेबा मबाइल फननि हेफाजाबै जोङो गोजान गोजान जायगायाव जेनेबा थाननानै बैफोरनि गोजानाव थानाय माखासे बेफोरनि ओ रादाबफोरखौ जों लानो हायो जेरै जोङो सासे सुबुंनि मोजां गाज्रि खबरफोरखौ लानो थाखायबो जोङो थोंजोङै माने दसे समनि गेजेरजोंनो माने जोङो बेफोरनि खबरफोरखौ जोङो लानो हानायखौ जों नुनो मोननाय जासै आरो दानि जुगावहाय
नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायबावनो सानदों नामा नोंथांनि फारसे
ओ आङो जेनेबा इलेक्ट्रनिक्सनि इभलउसननि बागै बुंनो सानो आरोना जेनेबा गोदोनिफ्राय इलेक्ट्रनिक्स बेसादफोरा बोरै सेन्ज जाबोखो बोरै सोलायबोखो थह बेवहाय जेनेबा जों गिबियावनो मबाइलखौ मोननो मोन लायोब्ला जोङो बुंनो हायो गोदो गोदाय माने नंगौ जोंनि समाजा मबाइलनि बाहायनाया जोबोर खममोन गोदो आरो जायनियाव दंमोन माने किपेड मबाइल दंमोन जायनिया स्क्रिना फिसा आरो बेखौ बुथुमनो थाखाय गोबां सुइट्सफोर थासोयोमोन आरोना बेयो जेनेबा बेवहाय माने एसे ओरैनो मोनसे मोननैल'सो गेमफोर थायो एसे गेलेनो थाखाय आरो माने बेवहाय मेन पारपासा माने खालि फन रायज्लायनाय माने गोजाना थानाय सुबुंजों कानेक्ट जानायनिल' जायोमोन आरो ना बेफोर फना माने जोबोर जेनेबा नकिया फन बेफोरो माने जोबोर गोराबो जायोमोन आरो ना बायाबो मायाबो बेनि उनाव समजों लोगो
मबाइलानो एसे मेम'रि सोजानाय बिदि सोलायनाय फैबा जेराव जोङो मेथाइफोर सोनो हायो भिडिय'फोर सोनो हायो फट'फोर दिखांनो हायो भिडिय' बानायना हायो बिदि आरो बेनि उनाव जेनेबा दानि जुगनि स्मार्टफन बेयो ओंखारबाय जायनि गेजेरजों जों ओ रिइन्टारनेटनि मुगायाबो जौगा लांबाय नालाय जों फनावबो इन्टारनेटजों कानेक्ट खालामनो हानाय जाबाय बेनिफ्राय आरो जेनेबा स्मार्ट फना जानायनि उनाव स्मार्ट फनाव बिदिनो भिडिअ रेकर्ड खालामनाय गोदै' खांनाय हायप आरो गुबुन भिडिअ'फोर नायनाय गोबां एप' फोराव बिदि आरो टिभि नि इभुलउसनखौ बुंनो थाङोबा गोदो गोदाय ब्लेक एन्ड हवाइट टि भि जायोमोन जेराव माने गाब गैयामोन खालि जोङो गुफुर गोसोमखौल' नुयोमोन बेनि उनाव ओ समजों लोगोसे माने
गाब गोनां सावथुनफोर ओंखारनो हमबाय बेवहाय माने टिभि खौबो ओ दिस- फ्लेखौ माने गाब गोनां खालामहोबाय आरो ना बेनि उनाव- जेनेबा दा टिभि आबो स्मार्ट टिभि फैनो हमबाय समार्ट टिभि होनो- दा जेबा जों बेहाय इनटार नेटनि जोहै जेनेबा फनाव जेरै' जों नायो बिनो टिभि खौबो नायनो हायो आरो थ- बिदिनो इलेक्ट्रनिक्सफोरा माने बुस्थुफोरा माने बिदि जौगागासिनो! ओमफाय नोंथाङा आरोबाव गुबुन इलेक्ट्रनिक्स बेसादफोरनि सोमोन्दै माबा फोरमायनो बा?
औ दा जेनेबा जोंहाथ' पेनफोरबो जोंहाथ'- दानि जुगाव लानायखौ नुनो मोनसै आरो जेनेबा बिदिनो फेननि अनगायै दाथ' जोंहा ए सि बायदिसि- दा बेफोरबायदि नो- एयारकुलार बेफोरबायदि लानायखौ जों नुनो मोनसै नाथाय गोदोनि समावथ' जोङो बेफ बायदिखौ लानाय नुनो मोनामोन आरो जेन'बा जोङो- बेफोरनि सोलायहै जोङो बिदिनो- आखाइजोंनो हेबनानै लानो जेनेबा गिसिब बेफोरबायदिखौ जोङो औवाजों बानायनाय खौनो आरो बेफोर- बिदिखौ लायोमोन ओमफ्राय बेनि अनगायै आरो जोङो माबाखौ लायोमोन! बिदिनो गय दु' नखंफोरनि बेफोरबायदिनो जों गिसि बानायनानै बानायनानै लायोमोन आरो। नाथाय दानि जुगावथ बिदिनो माबा जाबाय गरमनि समाव हाय जोङो फेन लायो। बिदिनो जोङो गोजां बोथोर समाव जोङो एसिफोर सालायनाय जायो आरो गुदुंआव- आरो थान्दानि समावबो जोङो औ गरम बोथोर समावबो जोङो बिदिनो थान्दा खालामनो थाङाय एसि सालायनाय जायो आरो। बिदिनो माखासे आरो गोबां दंबावो जेरै'जोङो गोदोनि समाव जोंहा लाइटबो गैयामोन जेनेबा दायो थ' गोदोनि समावथ' आरो जोंहा बाथिजोंनो सोलिनांगौ जायोमोन आरो जेनेबा जों केरासिन सेरनानै बेखौहाय जोङो माखासे बे दिरुं मोनसे फाथोनि दिरुंआव जों सानानैहाय सोयोमोन आरो बेनि उनावहाय जोङो फोजों-फोजोंनाय जायोमोन आरो नाथाय दानि समावथ' आरो जोंहा जेनेबा समजों लोगोसे सोलायबोनायखौ नुबाय जेनेबा जोङो दा बेखौहाय लाइटनि बेबस्थायाव फैबाय आरो जोङो दायो जेनेबा इलेक्ट्रिक गैया दा बेफोरबायदिनो जोंड़ो गोबां जेनेबा सोरांफोरखौ जोङो मोननो हासै आरो जेनेबा जोंहा स्रां -स्रां खालामनो जायगा फोरखौहाय। जेनेबा गोदोनि समावथ' आरो मोलेलेसो नुयोमोन नालाय दा बांसिन सोरां माबानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। दा नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो नामा जेनेबा बेफोरनि बागै?
जेनेबा इलेक्ट्रनिक्सआव जेनेबा जों बुंनानै फोजोबनो हाया। गोबां जेनेबा दा सुग्रेम होग्रा दा जेम रिफ्रिजिरेटर बेफोरखौ बुंजायो माने समजों लोगोसे दुंथायाइ बांलांनायनि जाहोनाव जों बे इलेक्ट्रनिक्स फोर माने ओ रिफ्रेजेनेटरखौ दिहुननाय जायो जेराव जोङो माने बुस्थुफोरखौ गोबाव समसिम संरैखा खालामनानै दोननो हायो। आरो बिदिनो गोबां नांगौ- नांगौ बादियै माने दिहुनगासिनो साइन्टिस्टफोरा इन्जिनियारफोरा नांगौ बादि इलेक्ट्रनिक्सफोर जेरै ओ
विल चियारफोर जायफोरफोरखौ माने ओ मानसिफोरा थाबायनो हाया बेफोर बिसोर बाहायो बेबो माने स्मार्टनि सायाव स्मार्ट जालांगासिनो इलेक्ट्रनिक्स खायदाजों आरो जेनेबा गोदो -गोदाय खालि साखा मोननै आरो जग्रा चेयर बिदिल' जायोमोन आरो सासे मानसिया जेनेबा उनथिंनि ओमफ्राय नारनांगौ बिदि जायोमोन नाथाय दानि जुगाव नुनो मोनो माने सासे मानसिया विल चियाराव जग्रा मानसिया विइल चियारखौ गावनो हारसिंनो सालायनो हायो आरोना सुय सिम दिगफोरखौबो बेजों दिगफोरखौबो जेनेबा खालामनो हायो बे सुइट्स जोंनो थ' बेयो मोनसे माने जोबोर मोजां खान्थि आरो इलेक्ट्रनिक्सनि। बिदिनो आरोबाव जेनेबा गारिफोराबो ओ गोबां इलेक्ट्रनिकस गारिथ' दंखायो जेनेबा मोब्लिबजों खारनाय गारि। बेनि अनगाबो माने गोबां माबाफोरावनो जेनेबा गारिफोरावनो फन चार्ज होनायनि ओ मिउजिक खोनानाय खोनासंनायनि बिदि जोबोर खान्थिफोर जानो फैदों आरो ओ बेफोर माने इलेक्ट्रनिक्सनि थाखाय जादों आरो ना।
औ- औ।
जेनेबा कलेजफोराव इलेक्ट्र'निक्सनि थाखाय मोनसे आलदा आयदा थायो जाय -जायखौ फरायनानै मानसिफोरा ओ रोंनो हायो माने नलेज लानो हायो। गियान लानो हायो बेनि सोमोन्दै थ' बिदिनो इलेक्ट्रनिक्स आ मोनसे माने जोबोर गोनांथार ओ बाहाग गोग्गो जानानै फैबाय जों सुबुं माहारिनि जिउआव।
औ।
दा ओ नोंथाङा आरोबाव फंनैसो माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा
औ दा नोंथां दाथ' जों जेनेबा जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय नालाय दे एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
दे होमबा जागोन दे दे